औ नोंथां औ
औ
नोंथाङा टपिकखौ खिथादो
ओ आङो बे समाव फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओ गेलेनायनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनि
औ उम जागोन नोंथां
गेलेनाय बा स्पर्टस होनना बुङोब्ला गिबियावनो जों ना बर'ना बर'नि माखासे गेलेनाय गोदो गोदायनिफ्राय
औ
गेलेनाय जाय गेलेनायखौ जोङो खोनाबोबाय थादों आरो बा मोनथिबोदों जेरै गिला गेलेनाय बेबो बर'नि मोनसे
बर' बर'नि मोनसे औ
फ्राय हमनानै ला काबादि गेलेनाय बेफोर थाखाबाय औ ओमफ्राय रेदि गेलेनाय बाथा गेलेनाय बैफोर जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि माने बर'फोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गेलेनाय।
औ औ नंगौ
नाथाय आथिखालाव गेलेनाय गोजौ थाखोनि गेलेनाय होन्नानै बुङोब्ला जोंहा फार्स दङ जोंना मा होनो क्रिकेट नङा होमबा?
औ क्रिकेट उम उम नंगौ।
बेनि उनाव थाहैबाय जोंहा फुटबल बेनि उनाव थाहैबाय जोंहा भलिबल
भलिबल औ
ओमफ्राय बेबायदिनो बायदि बायदि बेडमिन्टन बायदि बायदि जा बिदि गेलेनाय दा आङो मा होनो फुटबलनि सायाव एसे बुंनो सानदों मानो होनोबा फुटबला जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि माने मोनसे गेलेग्रा माने बयबो गेलेयो आरो फुटबलखौ आरो बर'फ्रा आसामाव बांसिन बेखौ जों गेलेनाय नुनो मोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो फुटबल गेलेनानैबो माखासे जोंनि बर' इयुथफोरखौ बा जोंनि लाइमोनफोरखौ एसे गोजौ थाखोसिम बेखौ जों सहैनायबो नुनो मोनबाय। दा मोना जोङो नेसनेल लेभेलावनो जा बा बायदि बायदि लेभेलावनो जा माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गेलेहैनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फ्रा अ क्रिकेटखौ गेलेनायखौ एसे खम नुनो मोनो आरोना फ्राय माने टुरनामेन्ट जायोबा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ माने क्रिकेटाव गेलेनायखौ जों नुहैनो मोननाय जाया। खम नुयो आरो जायनि जाहोनाव जोंना माने फिलियार बा बायदि बायदि फिलियारावबो जोंना गोजौ थाखोनि गेलेगिरि मा जाहैनायखौ जों बारा नुनो मोना आरो। ओमफ्राय बायदि बायदि गेलेनाय जोंना बक्सिंफोराव जोङो नुनो मोनो जोंनि बर'नि लाइमोनफोरखौ बक्सिं गेलेनाय बा बेबायदिनो काबादि गेलेनाय बा बेदिनो खारनाय बा बोरला गावनायफ्राव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौबो खुब खोनानो मोनबाय थायो। नाथाय क्रिकेट लेभेलाव बारा जों खोनानो मोननाय जाया
औ
खिन्थु क्रिकेटआव गोसो होनांगौ होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला क्रिकेटआ जाहैबाय मोनसे इन्टारनेसनेल नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां उम
क्रिकेटाव माने माखासे गोबां स्कपफोरबो थायो जायफ्रानोखि मोज जां गेलेनो हायो बा नेसनेल प्लेयार जाहैनो हायोबा नेसनेल प्लेयारल' नङा स्टेट प्लेयारफ्राव मोनसे गावखौ माने जिउ राहा दाहैनो हानाय बा सोलिनो हानाय गावनि मोनसे प्लेटफर्मखौ बा मोनसे दैलि लाइफखौ खालामना लाहैनो हायो आरो।
उम
स्टेट प्लेयारसिम सहयोबानो माने चान्स थायो आरो ओमफ्राय मानो होनोबा बेबायदिनो साख्रि बाख्रिबो मोनहैयो खायसे माबाया खिन्थु फुटबलाव माने बेनिफ्राय एसे स्कपखौ आ खम बायदि नुनायखौ मोनो माने माररै होनना बुङोब्ला माने जोंनाव फ्राय बेबायदिनो माने फुटबल लेभेलाव माने डिस्ट्रिक फिलेयार स्टेट प्लेयार गोबां दङ खिन्थु एसेसां जों मोननांगौ बेखौ मोनहैनाय बायदिखौ मोना।
औ मोनाखै औ। उम गोजौ लेभेलाव एसे खम बेयो उम। ओम खिन्थु क्रिकेटआव उम क्रिकेटआव गाहाय लेभेलनिफ्रायनो गोजौ लेभेलसिम माबा दं बांसिन सुबिदा दङ माने उ उ उ उ।
दा क्रिकेटनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर एसे मिथियो नामा?
आंबो बेखौनो मिथिगौ जोंनि बे स्पर्टसनि बेलायाव स्पर्सनि बेलायाव जोंना फुटबलाव बिदिथनो ए बर'फ्रा एसे आवगायदों आवगायबाबो एसे खिन्थु माखासे जाहोनाव सोरबा सोरबा मोजां मोजां गेलेगिरिफ्राबो खाबु मोनाखै जानो हागौ।
औ।
खिन्थु जोंनि माने इण्डियानाव बांसिन माने क्रिकेदआव बांसिन माबा होयो गुरुतथ' होयो माने आरो
उम।
खिन्थु फुटबलखौ एसे जोंनि बे माबाखौ बल खेला फुटबलखौ एसे खम माबा खालामो। इण्डियानाव बेवनो माखासेयाव जोंनि माने बर'फ्राबो एसे सान्स मोनाखै माने बर'फ्राबो खिन्थु दंमोन खिन्थु जोंनि बे इण्डिया गभर्नमेन्टआ एसे नासयनाय बायदि खालामो फुटबलखौ। क्रिकेट बायदि खिन्थु क्रिकेटनि बायदि जुदि नायोमोनब्ला जोंनि बर'फ्राबो बिराद दावसिगौमोन दहालागै।
औ औ।
माने फुटबलाव जुदि नायोमोनब्ला।
उम
आं बेखौ नुवो आरो माने
नंगौ आंबो बेखौनो एसे नोजोर होनानै नुदों। दा बलि टेबोलफोर गेलेनायावबो फ्राय बेखौबो जोंनि इण्डियान लेभेलाव बारा एसे माबा होनाय नुवा आं माने गरथ' गरथ' होब्लाबो माने इसेबां माने गोजौ थाखोसिम लांनाय बा बेखौ मोनसे मोजां गाइड होनानै माने मोनसे गोजौ जांख्लासिम दैथाय हरनाय बिदिखौ बारा नुनो मोना आरो भलिबल खेलखौबो नाथाय फ्राय गामि ओनसोलाव भलिबल गेलेनायखौ फ्राय नुनो मोना आरो। माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' ओनसोल थानाय जायगाफ्रावनो भलिबल आरो मा होनो
बांसिन औ बांसिन गेलेयो फुटबल आरो भलिबलखौ बांसिन गेलेयो। उम बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो।
दा बेफोरबो मोनसे थाहैबाय। ओमफ्राय बेराफारसेथिं नायनो थाङोब्ला बर'फ्रा गोदोनि जायथाय बर'आ आंगो मोनसे खेला दंमोन नङा होमबा बे खेलाफोर दंमोन बा गेलेनाय मोनसे हुदाफोर दंमोन बैफोर हुदाफोर खौ‌ लासै लासै आथिखालाव माने बर'फ्रा बावबोयो नामा बेबो मोनसे साननो गोनां जादों आरो। खि मानो होनोबा जेरै जों
गोमालांनो हमबाय बेफोरबायदि आरो औ। बेफोरबायदिखौ नुहरो मा मानो होनोब्ला गिला गेलेनायफोरखौथ' फ्राय जों आथिखालाव जों नुनोनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां बे गिलाखौ औ। गिलाया फेस्टिभेलफ्रावल' ओं बैसागु फोरबोफ्रावल' मालाबा बैसागु प्रग्रामफ्रावल' मालाबा नुनो मोननाय जायो बेखौ ना हारिमुखौ बोखांफिननो थाखाय दिन्थि फिननाय बायदिसो जायो आरो।
उम उम।
बर'नि मोनसे बे बेफोरखौ जुदि जोंङो माने हमनानै ला जोंनि माखासे ओनसोलफ्राव नङा होमबा बर' थानाय ओनसोलफ्राव बा बर'नि माखासे मा होनो काउन्सिल
उम उम।
बैफोर खेलाफोरखौ जुदि कम्पिटिसन हिसाबै जुदि होनाय जायोब्ला
नोंगौ नोंथां ओ।
बियो मोनसे गोजौ थाखो हिसाबै माने बर'नि मोनसे खेला होननानै मोनसे सिनायथि जागोन आरो।
सानसेल' सानसे जागोन बे मोनसे ओं उम।
बेखौ नाजानाया मोजां उम। होननानै आं सानो आरो आंनिफ्राय आरो हमना ला जों बा बाथा गेलेनाय नङा होमबा बाथाखौथ' जों उन्दै समाव जोंबो गेलेनो मोनदों आरो ना गिला
गेलेनो मोनदों औ औ औ गेलेनो मोनदों।
बाथाखौबो आथिखालाव बे खौबो गेलेनाय नुनो मोना खिन्थु बाथायाबो मोनसे जुदि मोजां बेखौ जुदि जोङो मा होनो आरो प्लेटफर्म होनानै बे खौ जुदि जों मोनसे गोजौ थाखोनिबा बेखौ जोंङो माने मा नायबिजिरनानै उम बेनि खेलानि नेम निथिफोरखौ जुदि जों बानायनानै रोखायै जुदि लिरनानै बेखौ जुदि बिदि जोंङो मा होनो मानिलायनानै बा डिसिप्लिनखौ जुदि खालामनानै जों बेखौ जोंङो मोन ग्राउणड बा फिल्ड लेभेलजों बा बेखौ जोंङो माखासे ओनसोलफ्राव माने कम्पिटिसन हिसाबै जुदि लायोबा बेबो मोनसे मोजां खेला जायो आरो।
औ कम्पिटिसन लानां ओं एनुवेलि बोसोराव खनसे जेन'बा उम। नङाबा बोसोरनैजों बोसोरनैजों खनसे मोनसे मानि औ औ उम औ बिदि खनसे औ। जेरै माने दा फिफा वार्ल्ड कापआव जानाय बायदिबायदि लायोबा
औ औ बिदि लायोबा मोजां
ओं नाजानाया बांसिन थागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो उम
बेखौ बेखौ आरो गोजौ थाखोसिम लांनो हायो आरो औ।
औ आरो एसे जेनेबा दा वर्ल्ड कापआव जेनेबा दिनै माने है प्राइज मानिफोरखौ एसे गोबां होयो। बे बे बिबायदि बि जोंनि बे बर'फोरनि गेजेरावबो दि प्राइज मानिखौ एसे गोबां होनानै माबा खालामोबा नाजानायाबो बांसिन जागोन जोंनि गेजेरावनो।
औ आरो आरो बेबायदिनो जुदि गेलेबाय थायोबा जों बेखौ माने वर्ल्ड कापफोरावबो लासैनो लांनो हागोन आरो। माने मानसिफ्रा मोनथिनांगोन सुबुंफ्रा मोनथिनांगोन। बे गेलेनायनि सोमोन्दै बेखौ जों माबायदि गेलेयो आरो बे माबादि खेला
औ खेला ओम
नानै माबायदि मोनसे माने मोजां मोनसे गोजोननाय बा मोनसे मोजां मा होनो एखौ प्लियारफोर दिहुननो हायो बेखौ गेलेनानै बेखौ जोङो माने नोजोर होनानै जोंनि माखासे बेखौ जोंनि माने बर'नि लिडारफ्रा बेखौ नोजोर होनानै माने बेखौ गोजौ थाखोसिम जुदि लांनो हायोब्ला फेफ मोनसे मोजां माने बेवहायबो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा माने स्कप मोनगोन होननानै आ सानो आरो माने
अ नंगौ ओम ओम
फ मोनगोन आरो बैहाय माखासे बर' लाइमोनफ्रा माने बे मुखुब जानानै गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हागोन होननानै आं मोनसे सानो आरो आंनिफ्राय मानो होनब्ला वर्ल्ड कापाव माने गोबां फिसा फिसा बेफोरबायदिनो खेल थायो नङा होम्बा
औ नंगौ नंगौ ओम
फ्रा माने गुबुन गुबुन काउन्ट्रिनिफ्राय बेफोरो बेबायदिनो माने फिसा फिसा खेलखौ माने माबानानै गोजौ थाखोसिम लाबोनानै बेबायदिनो वार्ल्ड कापाव माने सो होनाय गोजा आरोखि आंनि नोजोर बोनानै नुनाय बायदि अबावबा जेरै खमलायना खमलायनायानो होन बा बायदियानो होन दा बे बेफोरबायदि माने दाउला सौलायनायखौबो जोङो मो माने बेबायदि मोनसे प्लेटफरसिम लांनो हायोबा जोङो उनाव माने गोजौ थाखोसिम जुदि लांनानै सुबुंफोरनि गेजेराव जुदि जों नेम निन्थिखौ बानायनानै जुदि दिन्थिनो हायोबा बेखौ मोनसे
वेलकेबसिम लांनायनि मोनसे माने खा खाबुआ दं होननानै आं सानो आरो नङा होम्बा नोंथां
औ नोंथां खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोङो स्पर्टस एबा गेलेनायनि सोमोन्दै रायजलायनानै अबा नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय ओम ओम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ
औ ओम।